औ नोंथां गोजोन सानजौफुंनि नोंथां नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरफिनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिम हाजासे हरफिननाय थाबाय
नोंथाङा दासान्दि फ्रियैनो दङ ना
औ दङ नोंथां
औ नोंथां फिरिनो दङब्ला जोंहा दा सानैजों जोंनि बर'फोरनि मोसानाय आयदानि सायाव जोंहा फंनैसो सावरायलायनो होननानै आं मिजिंथिबाय जेरै नोंथाङा आंनो मोसानायनि बागै माबा फोर मिथियोब्ला आंनो सावरायजागोन आरो नोंथां
जोङो मोसानाय बर' सुबुंफोरनि मोसानाय होननानै बुङोब्ला दा जोबोर गोमोथाव ना नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जोङो बर' सुबुंफोराहाय गुबैयै जोंनि बर' सुबुंफोरनि मोसानाया बागुरुम्बा होननानै बुंजायो आरो खेराइ मोसानाय दौदिनि मोसानाय आरो बैसा बैसागु मोसानाय बायदि रोखोमनि जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो जोंनि बर सुबुंफोरखौहाय बिदिनो जोङो
बागुरुमबा मोसानायाथ' जोंनि बर'नि मोनसे ओ गेदेर रंजानाय नङा होमबा जोङो बे बागुरुम्बा मोसानायाव बेवहाय जोंनो गोबां रोखोमनि दामग्रा देग्रा आगजुफोर आरो। आरो बिदिनो बेयावहाय मेथाइ खनग्रा आरो मोसाखावरि फोर नांगौ जायो नङा होमबा औ बिदिनो जोङो बे बागुरुम्बा
मोसानोब्लाथाय जोंहा बेयाव गाननाय जोमनायाबो गासैनाबो एखे रोखोम नि गानजोमनानै मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ
आरो बिदिनो जोङो बेयावहाय बागुरुमबा मोसानायाव बाहाय जोङो दामग्रा देग्रा बे जोङो बागुरुमबा मोसानायाव जोङो बांसिनै बर' हिनजावफोरखौ एबा बर' लाइमोनफोरखौ मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां औ आरो बे दामनाय देनायावहाय जोङो ओ दामनाय देनाय बिथांमोनखौहाय जोङो बांसिनै हौवा माहारिफोरखौहाय जोङो थां खिनायखौ नुनो मोनो। आरो मेथाइ खननायाव जोङो ओ जों हिनजावफोर खौहाय जोङो मेथाइ खनायावखौ नुनो मोनो बिदिनो जोङो बे बागुरुम बा मोसानायावहाय ओ
जोंहा बांसिनैहाय दख'ना गोमो गाबनि गानो नङा होमबा नोंथां?
आं बुंनि र'
औ जोङो बिदिनो दखना गोमो गाबनि गाननानै गोजा फास्रा एबा जोमग्रा लानानै आरो आर'नाइ आर'नाइ गोथां आरो जान्जि खानायाव आर'नाइ गोजा बिदि लानानै जोङो मोसानाय खौ नुनो मोनो आरो गस्ला गोजा गानो बिदिनो जोङो खानायखौहाय थिदलां खानानैहाय जोङो बे बागुरुमबा मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो बागुरुम्बाखौबो जोङो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफोराव जोङो गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो आथिखालाव मोसाहैनायखौ नुनो मो नो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो बागुरुमबा मोसा सानाया गोदोनिाय गोदोनिफ्रायबो आथिखालाव जोबोर जौगासिनायखौ जोङो नुनो मोनबाय बिदिनो जोङो
बे बागुरुमबा मोसानायल' नङा आरो गुबुन रोखोमनि मोसानायफोर जेरै खेराइ मोसानाय बायदिफोरावबो खेराइ मोसानायावबो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन मुंफोरनि मोसानायफोर दंबावो। जेरै बेयाव दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानाय आरो ओ दावस्रि देलाय बायदि मोसानाय साग्लांनाय, ओ जारा फाग्ला मोसानाय बायदि दङ' नङा होमबा नोंथां औ बे मो सानाय खेराइ मोसानाय फोरावबोहाय जोङों गुबुन गुबुन मुंनि खेरायावहाय गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि जोङो गुबुन गुबुन गाबनि दख'ना गाननानै मोसानायखौ नुनो मोनो बेवहाय जोङो बेयावबो जोङो खेराइ मोसानायावबो बांसिनैहाय गोमो गाबनि दख'ना बिदि आर'नाइ बायदि लानानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो बे जोङो दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानायावहाय जोङो ओ बिदि दाखाल थुंग्रि लानानै मोसानाय आरो आरो खानाय हगारसारनानै गोमो गाबनि दख'ना आरो जान्जियाव खानाय आर'नाइ आरो बे दिजोंहाय बिदि आर'नाइ हेबनानै ओ गोथां गाबनि आर'नाइ हेबनानै जों मोसानानै ओ
औ
मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बे दाहाल थुंग्रि ओ सिबनाय मोसानायावहाय बिदिनो बे दाहाल थुंग्रि ओ सिबनानै मोसानायावहाय जोहा ओ बेयावबो जों बांसिनै ओ बर' आइजोफोरखौनो बर' लाइमोनफोरखौ नो जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नों औ आरो दामग्रा देग्रा बिथांमोनखौहाय जोङो हौवा माहारिफोरखौहाय थानायखौ नुनो मोनो आथिखालावथ' जोङो हिनजाव ओ फोरखौबो आ आइजोफोरखौबो जोङो ओ दामनो देनो ओ रोंगौथि गोनांखौ जों नुनो मोन बाय नङा होमबा नोंथां
औै
बे खेराइ मोसानाय बायदिफोरखौबो जोङो बायदि फोरबो खुंथाइफोराव जोङा ओ मोसानायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगा
ओ बे जोंनो आथिखालाव जोंङो खेराइ मोसानाय बायदिफोरखौबो गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो जोङो मोसानो थाखाय खावलायहरनाय एबा हांख्रायहरनायखौ जोङो नुनो मोनसै आथिखालाव जोबोर जौगानाय फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ
जोङो ओ बिदिनो बे मोसानाय बागुरुमबा आरो खेराइ बायदि मोसानायफोरखौहाय जोंहा ओ मोसानायफोरा आथिखालाव ओ गुबुन गुबुन ओ हारिनि सुबुंफोरजोंबो गोबां सिनायजानायखौ जोङो आरो बे ससियेल मिडिया बायदि जोबोर ओ गोसारनायनि बेलायाव जोङो ओ गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन ओ दाब दाब हादारनि ओ जायगानि सुबुंफोरजोंबो जोङो आथिखाल खालाव गोबां सिनाय जानायखौ जों नुनो मोनबाय नङा होमबा
ओ बिदिनो जोङो ओ बैसागु मोसानाय होननानै बुङोब्लाबो बैसागु मोसानायाथ' जोंनि ओ बर'नि मोनसे जोबोर गेदेर एंगारनो हायो रंजाथाव फोरबो नङा होनबा नोंथां औ बे मोसानायाव बो जोङा बर'फोरनि दामग्रा देग्रा आगजुफोर जेरै ओ खाम सिफुं जथा सेरजा ओ गंगोना थरखा बायदि लानानै जोङो ओ न'खर न'खर गामि गामि बर' गामि गामि जोंहा ओ दामनानै बिदि दामग्रा देग्रा आगजुफोर लानानै मेथाइ खनै खनै जोङो ओ बोराय बुरैनिफ्राय लानानै गथ' गथायसिम सेंग्रा सिख्ला गासैबो जों जयै ओ बैसागु रंजानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेयावबो जोङो बेबायदि बिदि ओ बागुरुमबा आरो खेराइ मोसानायाव गाननाय बिदि दखना गोमो गाबनि दख खना बायदि आर'नाइ लानानैनो जोंहा मोसानाय बिदि गान्नाय जोमनायखौ गाननानै जोङो जोंनि बर' सुबुंफोर खौहाय मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा औ बिदिनो ओ जोङो गोदोनि सम मानिफ्राय जोङो आथिखालावहाय ओ जोंनि बे मोसानायफोरखौहाय ओ गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरजोंबो गोबां सिनाय जानाय आरो जौगाबोनायखौ जोङो आथिखालाव जोङो गोबां गोदोनिसाय ओ जौगासिननायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो नोंथाङाबो बे ओ बर' सुबुंफोरनि मोसानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथांनो मोन गासैखौ फोरमायजोबखानाय अब्लाबो आं बेथोरजों एसे सावरानोसै जेरैहाय मोसानाय होनना बुङोब्ला जों खालि रंजानायखौल' बुंनो थाङा जेरै मोसायोब्ला जों गासै देहायानो मावग्लुंङोबा जोंनि गासै देहायानो राफोद जायो होननानै जों मिथिगौ जेरैहाय जोंहा मोसायोब्ला जों आथिं आखाइ फाव गासैखौबो मोनसे रोखोमैनो जों मा बुङो बेखौ मोनसे बायदियैनो मोनसे स्टेप बाय स्टेप बायदियैनो जों बेखौ मोसानो गोनां जायो जेरैहाय आखाइ सिबनायजों जोंहा आखाया एसे गुरै बा आखाइया माबादि खालामोब्ला मोसानायनि मोनसे स्टेपा जागोन बेखौ जों मिथिनांगौ आरो मोसानाया जोंनि थाखाय खालि रंजानाय थाखायल' नङा बेयो जोंनि देहाखौ राफोद खालामनायनि थाखायबो आरो ओ बिदिनो जोंहा मोसानाया गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना दामग्रा देग्रा आगजु खौ मिथिंगाजों बानायनानै दामोमोन देयोमोन होननानै जों मोनथिगौ जेरैहाय जोंहा खामखौ आबै आबौ मोना सिगांनो बागोदोनो मान्दार दंफांजों बानायो होननानै जोङो फोरमायलांखादों नाथाय ओ आथिखालाव बे मान्दार दंफांजोंनो जोंना खामखौ बानायो जेरैहाय बे खाम बानायनाय जा जोंहा मैसो बिगुर नांगौ आरो फां खालामनायनि थाखाय जोंनो मान्दार दंफांनि दंफांखौ नांगौ आरो बेजों खाम बानायो बिदिनो थरखा थरखाखौबो जोंहा औवाजों बानायो आरो सिफुं सिफुंखौबो जोंहा औवा जों बानायो आरो जाबसख्रिं साबस्रिंखौबो जोंहा दंफांनि थुख्राजों बानायनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा मोसानायाव बाहायनाय गोबां आगजुफोर दङ जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना हारमुनियाम बेफोरबायदिखौ मोसानायाव बाहायनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा खाम दाम नायनि रिंनायजोंनो जों बर' लाइमोनफोरा गासैबो मोदोमफोरा दुंखांजोबो आरो खामनि गोमनायजोंनो खनसे बा खननै दाम ना यजोंनो जोंहा गोसोआ जोबोर रंजाखाङो आरो खामनि गोमनाय गोमनायजों बेबायदि मोनसे गोमनाय सोदोब फैयो जे गोसोनि दुखु दाहा बा खस्थ' बेफोरखौ गासैखौबो बावगारजोबनानै खालि रंजानायनि रंजानायनि थिलियावल' बा रंजानाय जायगायावल' रंजानायखौ हांखुर जायो आरो रंजानो थाखाय बिदिनो जोंहा खेराइखौबो मिथिगौ जेरै खेराइ होनना बुङोब्ला जों गासै थि गोदोनि जोंहा बाथौ धोरोमाव खेराइ फोरबो बेखौबो जों मिथि खेराइफोरखौ दङ होननानै बेजोंनो जोंहा बाथौनिफ्रायनो जोंहा खेराइया सोमजिदों जेरैहाय खेराइफोरा गोबां बिबांनि दङ गोबां रोखोम दङ खामाव बारखोनाय खाम मानहोनाय दाउस्रि देलाय मोसा ग्लांनाय बिदिनो गोबां बैसागो हानजा मोसानाय बेफोरबायदि गोबां मोसानाय दङ आरो जोंना समा जाबाय नङा होमबा नोंथां बे जानायनि आयदानि सायाव नोंथाङा आंनो जोबोद मोजाङै फोरमायबाय बेनि थाखाय नोंथांसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय इयुनाव आरोबाव नोंथांखौ आं लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोनथों
औ गोजोनथों